औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो ओरैनो दंफ'यो ना
औ नोंथां दङ ओरैनो दङ
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा सोरबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा?
सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां आंजों आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय। बर'फोरा आबाद मावनानै रांखान्थि बिथिङाव माबायदि जौगासारदों बा जाफुंसार जानो हादों आं बेनि सोमोन्दै सावराय सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ।
सावराय जागोन?
सावरायजागोन नोंथां।
औ दा नोंथां बर'फ्रा। बर'फोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला। बा जों आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा। दैज्लां मेसें बेफोर मैगं थाइगं आबाद बा माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बेफोरबायदि बेखौबो जों मोनसे आबादनि बाहागोआवनो लायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ दा जों बेफोरखौ गासैखौबो जयै लानानैनो माने बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
सावराय जागोन नोथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथां आङो नोंथांनिफ्राय ओ मोनसे। सोंथिनि फिननाय लुबैदों बा नोंथाङा
औ नोंथां औ नोंथां दे सोंजागोन नोंथां।
औ जोंहा आथिखालाव बर' आबादारिफोरा माबायदि आबाद मावनानै बा मा माबायदि आबादफोरनि गेजेरजों
रांखान्थि बिथिङाव जौगासार जानो हादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला दे फोरमायनायसै नोंथां?
औ दे नोंथां आं जिखिनि हायो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
औ जागोन दे नोंथां।
गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा गावसोरनि थांना थानायनि राहा हिसाबै माइ आबादखौनो मावबोबाय थादों ओ आथिखालावबो गावसोरनि थांना थानायनि र हिसाबै बर' फ्रा माइ आबादखौनो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय सिगांनि रुजुनायाव आथिखालाव बर'फ्रा माइ आबादखौ एसेबां गोबां मावनाय जाला गावसोरनि बोसोरनि जानायनि थाखायल' माइ आबादखौ मावनाय जायोसै खायसे खायसेफोरा रांखान्थि आरजिनायनि राहा महरैबो माइ आबादखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदि बिथिङाव जों बुंनो हायो जे जोसा माइ आरो ब्लेक राइस बेफोरखौ बिजनेस पारपस एबा फालांगियारि बिथिं हिसाबै बांसिन गायनाय जायो मानोना बेफोर जोसा माइफोरखौ फालांगि बिथिङाव बांसिन माने बेसेन मोननो हायो बेनि थाखाय बर'फ्रा बेफोरखौ ओ थांखिनानै एबा टारगेट खालामनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मानोना बांसिन मुलाम्फा बेफोर माइयाव मोननो हायो जेरै जोसा ब्लेक राइस बेफोराव बांसिन माने बेसेनखौ मोननायखाय बेफोरखौ गायनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव माइ आबादखौ बर'फ्रा एसेबां बिबांनि मावला साफा सानैल' बेफोरबायदि बिजनेस पार्पासाव मावनाय जायोसै नाथाय जोंहा मा होनो माइनि अनगा जोंहा आथिखालाव गोबां आबादारि बिथांमोन हा आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै गयनि बिथिङावबो गोबां बर'फ्रानो बांसिन दानिया न'खर न'खर गय फाथै बायदि आरिखौ गायना लायसै मानोना आथिखालाव गया गोबां बेसेन मोननो हानाय मोनसे आरो मुलाम्फा मोननो हानाय मोनसे आबाद महरै बयजोंबो अनसायजादों बेनो ओंखायनो बर'फोराबो गय आबादखौ गोबां बिबाङै आथिखालाव मावनायखौ नुनो मोनोसै आरो। ओइ बिनि अनगाबो जोंहा दाउ अमा फिसिनाय बिदि बिथिङाव बर'फोरा गोबां रां खामायो जेरैहाय सोरबा सोरबा बर'फ्रा अमा फिसिनानै आरो सोरबा सोरबा अमा दाननानै बेफोरबायदि रां खामायगासिनो दं आरो गावसिनि थांना थानायाव मा होनो बेखौ गावसोरनि थांना थानायनि राहा महरै बेफोर खामानिफोरखौ आजावनानै लानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनोसै। बिदिनो गोबां आबादारिफोरा दाउफोरखौबो गोबां बिबांनि फिसिनानै गोबां मुलाम्फायाव फाननायखौ नुनो मोननाय जायसै बिदिनो बर'फोरनि आबाद मावनाय बिथिङाव। गोबां मुलाम्फा बर'फोरा बोखांना लायो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव दा साफा सानै जोंहा गोदान मुगानि आबादारिफ्रा द्रा बन बेफोरखौ ड्रागन फिथाइ बेफोरखौ बेफोर आबादखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायसै मानोना बे फोरो फालांगि बिथिङाव गोबां बे सेन मोननो हायो बेफोर फिथाइनि गेजेरजों बेनिखायनो दा साफा सानै आबादारि बिथांमोना बेफोरबायदि ड्रेगन आरो स्ट्रबेरि बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो आरो बेनि अनगाबो बर'फ्रा ओ साह बिलाइ बेखौबो गायोसै बिनि गेजेरजोंबो गोबां मुलाम्फा बर'फोरा मोननो हादों। आरो रांखान्थि बिथिङाव गावखौ सुंथानानै लाखिनो हादों बिनि थाखायनो गायनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां आबादफोर दङ जोंहा बर'फ्रा आथिखालाव जों नुनो मोनोसै ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव गिदिंथिंबा एबा बेरायथिङोब्ला लामा जिं जिं रबार बिफांफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। मानोना बेफोरबो आथिखालाव गोबां रांखान्थि बि थिङाव बर'फोरखौ हेफाजाब होदों बर'फोरखौल' नङा गोबां जेबा जायफोर मावदों गुबुन हारिफोरबाबो बेफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा दिखांनानै गावखौ एबा न'खरखौ सुंथारनो हादों। आरो समाजाव रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हादों बे फोरबायदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबां सुबुं माहारि एबा बर'फोराबो गावखौ सुंथाना लाखिनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां।
औ जों दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला माने जोंनि बर' सुबुंफोरा माने आबाद मावनायनि गेजेरजों रांखान्थि बा फालांगियारि बिथिङाव जों गोबां माखासे जाफुंसारनायखौनो नुनो मोनसै आरोना नोंथां आथिखालाव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
औ दा बिदिनो नोंथां
औ नोंथां
ओ आंनि मोनसे ओ फोरमायथि
औ नोंथां
बा गोबां जोंनि सुबुंफोरानो माखासे बै बोरमा, अमा, दाउ बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोंहा आबाद महरै बारा आबाद होननानै माने साननानै लानो नागिरा आरो बा बुंनो गो गोब्राब मोनो बेखौ जों बिजनेस होननानै बा फालांगि होननानै बुंनानै लायो।
औ नोंथां
नोंथाङा बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो जे बोरमा फिसिनाया मोनसे आबाद नंगौना नङा?
औ नोंथां आं बिनि सायाव बेखौनो बुंनो सानोदि बेफोरबो मोनसे आबादानो। आंनि थोंजों नोजोरजों नायोबा आं बेखौबो मोनसे आबाद दानो नुहुरो मानोना बेफोरनि गेजेर बेफोरनि गेजेरजोंबो जों बेफोरखौ फाननानै मुलाम्फा मोननो हायो। फाननायनि गेजेरजोंसो जेनेबा जायखौ फानो बेखौसो फालांगि होनना बुङो। जाय जेनेबा नों न'आव जि बुस्थुखौ गायो जि बुस्थुखौ फोयो। बेफोरखौ जों आबादखौनो बुंनांगोन जेरैहाय जोंहा दाउ अमा फिसिनायाबो मोन जे न'आव नों बेखौ फिसिनाय माने न'आव लाखिना दोननाय माने बेखौ आबादानो होनजायो। बे बेथों थोंजों नोजोरजों नायोबा आं बेखौ औ आबादानो होननो सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो जों बेखौ ओ फिसानिफ्राय फेदेरनानै बा जोलै एरहोनानै जोंहा बेखौ ओ जोलै एरहोनानै फेदेरनानै फानो नङा होम
औ नोंथां औ।
दा बेफोरबाय बेफोरखौ नोजोर होयोबा जों बेफोरखौबो मोनसे आबाद होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां। औ बेफोरबो आबादावनो गोग्लैयो।
औ दा नोंथां ओ आं मोनसे मिथिनो लुबैयो जे नोंथांमोननिथिं आथि हेल' मा मा? आबाद मावनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा थांनानै दं बेखौ नोंथाङा खोन थानो हागोन नामा?
आं हानायखिनिसिबां फोरमायनो नाजासै नोंथांनो।
औ दे नोंथां।
औ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओ ओनसोलावबो
औ।
गोबां बर' आबादारि सुबुंफोरानो बैफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ नोंथां।
ओ जोंहा आथिखालाव गोबां माने लेखा बा सोलोंथाइ लानाय लेख खा फरा फरायनाय गोबां लाइमोनफोराबो आबाद मावनो लासै आरो आथिखालाव।
औ औ।
जेरै दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय अमा फिसिनाय। बैफोरबायदि आबादफोराव जोंहा आथिखालाव गो बां गेदेद गेदेद बा सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोराबो बेफोर आबादखौ मावनानै रांखान्थि नि हेफाजाब रांखान्थियारिनि थाखाय फालांगि महरै मावनो हमदों आरो। औ दा बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोलावबो सोलियो आरो बिदिनो दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बिदिनो अमा फिसिनाय। बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि ओनसोलावबो गोबां मोननो हासै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माइ आबाद बेखौथ' जोंहा गोबां सुबुङानो गायो। न'आव जानो दोननानै लोगोसे माखासे जाखिनि न'आव जानो दोननानै आग्लायो बेखिनिखौ जोङो बिजनेस बायदिखौनो बुंनांगोन आरो जों बेखौ फाननो थाखायनो गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गय बिफां बुंलांनाय बायदि गय बिफांखौ जों बयनिबो न'खरावनो मोननो हायो।
औ नोंथां नंगौ।
बेजों लोगोसेनो जोंहा मेसेंनि आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो जोङो जेरै गोबां मैगं थाइगं बानलु, दिंखिया, थास'। थ' दैज्लांनि आबाद मेसेंनि आबाद बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनायफोरखौबो जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि ओनसोलाव मोनसे आथिखालाव बा नैबे समाव सोलिबाय थानाया जोंहा जुखाम आबाद जों बेखौबो गोबां मावनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला जों बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।